लौ औ खोनादोंना नोंथां। थां दा जोङो मा आयदाखौ लानानै सावरायनो नोंथां
ओ ओरैनो गामि डेभलपमेन्ट गामिनि लामा सामाफोरखौ लाना सावरायसै नामा नोंथां दा ओरैनो नोंथांमोननि गामियाव माबायदि लामाया मोजां ना।
ओ नोंथां जोंनि ओनसोलखौ नोजोर होनानै नायोब्ला आथिखालाव बि सेबां गाज्रिब बो नङा आरो इसेबां मोज ‌जांबो बुंबाबो माने जाजोबनाय नङा आरो मानो होनबा अबेबा ससे सेया ब्लेकटप अबेबा ससेया चेन ग्रेबेल नालाय दाब ओ माखासे दुब्लियाव माइ गायनो लांनाय हाखरफोर दं। दा बेफोराव ओरैनो सुङा फोर होनानै दोनै जायो आरो दा माब्लाबा ओ जोङो ओ गारि गिदिरफोर लांनांगौब्ला लामाायाव उसुब सुबिदा जायो
होम
ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो दैज्लांवथ' फरायसाफोरा ओ जुथा गाननाय साइकेल सालायनाय। फ्राय खस्थ' जायो आरो
ओम ओम
खेनिया दा जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो सोलिगासि नोंथां ओरै आंनि लुबैनाय बेनो उनफ्राव ओ साबसिनै खालामनानै होयोब्ला रायजोआ साबसिनै ओ खालामनानै लायोबा मोजां जागोन आरो
औ औ औ जोंनाबो बिदि नोंथां ससे फिस खालामनाय ससे बिदिनो आद्रा थानानै दं आरो लामाफ्रा जोंना मोननै मोनथाम क्रस जायो गामियाव ओमफ्राय बबावबा मोनसे लामाजों फिस बानायनाय बबेबा मोनसे जों बिदिनो
ससे माबा सि सि ब्लग जाबनानै दोन्नाय आरो गासैबो जाजोबाखै आरो नंगौ नंगौ नोंथां ओमफ्राय बे ओ ओ दैमाफोर बा दैसाफोर बारनो थाखाय ओ दालां फोर फ्राद जाजोबबाय दालां दालाङाथ' जोंनिया लामानि माबा जोंनि गामनि गेजेराव मोनसे दैमा थांनाय द नगौ थारैनो बे दैमायाव मोनसे दालां दासिमबो बानायनाय जायाखै आरो औ लामाया आद्रा थांनानै दं नंगौ नंगौ।
औ
ओमफ्राय सिगांहाय औवानि दालां दंमोन औ बे औवानि दालांआ दा बोरायनानै बायबाय आरो औ नंगौ नंगौ बे औवानियालाय मा बिसेबां जोरनो खुनुरुखुम बोसोरसेल'सो जोरगोन।
औ औ।
दाबो बानायफिननाय जायाखै बेखौ औ अ उनफ्राव बानायगोन आमसुवाफ्राव उनफ्राव बानायनायनि आसा दङ' नोंगौ आमसुवायाव ओ नोंथांमोननिया बेफोरबायदि ओ दालां बायनाय हाग्रा एवनाय खामानिखौ लायोना लाया? ओरैनोथ' जों गामिना बे जाहैबाय बे दालाङा गिदिर नालाय नोंगौ बे दालां दैमाया गुवार नालाय बेखौ माने गामिना खालामना लानो हानाय हाया आरो औ माने बयनिबो थाखाय जायो आरो गिदिर दालांआ औ। माने औवाया बेखौ लाखिनो हाया अ दाथ' गामा गामिनियाथ' औवानि बेबस्थाल'सो खालामनानै लानो हायो नालाय नंगौ थारैनो जायफोर दालांफ्रा औवाजों जायो दा अब्ला बे ओ ओं औवानि जाय दालां बानाय जानाय दै
औ
दैज्लांआव गिदिरानो जायो। अ औ नंगौ औऔ नोंगौ। औ गारजि जाहैयो आरोआबादफोरा नांगौ नंगौ बिदिब्लाथ' जोबोद मोजां उननि समाव आबादारि फोरा बेफोरनि मोगा मोगि जानो गोनां जानाय नङा। माखासे गावसिनि समानि ओ जाबायदि समाव मावनो लुबैनाय बेबायदि समावनो बिसोर मावनानै लानो हागोन आरो। जोबोद मोजां। ओमफ्राय ओ दादि नोंथाङा बुंदों बे दैमानि थाखाय दालां औवानि बानायो दा बेख
हुम।
वाखौ माबायदि लाबोनाय जायो गामियाव न'खर न'ख र थ'से लाबोयो ना? ज'यै रायजोनि खानजोंनो औवाखौ बायनानै दालां
ओरैनोथ' रायजोनि माबा दङ' औवा सुबा दङ बे रायजोनि
औ नंगौ नंगौ दा अब्ला रायजोनि ओ औवा जे हा दंखायो दा बेयाव थानाय औ बेजों माने बोसोरफ्रोमबो माने सोलिनो हायो आरो नङा होमबा।
औ बोसोरफ्रामबो माने बोसोरसेयाव खनसे रिपेयारिं खालामनो हायो बानायनो हायो आरो। बेनि उनाव बोसोरनै बोसोरथामनि उनावसो आरो खनसे बानायफिननाय जायो।
औ अब्लाथ' गो-गोबावआनो जोरो नोंथां औ। मोजां
गोबावनो थाङोसो इसे
औ उम नंगौ खमैबो औवा गोरो- औवा गोरा जानो थाखाय आराय बोसोर दुय बोस थ नांगौ जोंनो ।
नांगौ।
दा बिदि थोस्लाबैयाव गामिनिफ्राय हालमाजिया बुंनानै बेनो थफा दंफां बा थनै थनै लाबोना खांनानै बानायनाय जायो आरो ओ बे खुन्थियाफोरखौ औवा गुबैखौनो बानायनाय जायो।
औ औवा बुरखा औवा बुरखा औ मानो होनबा औव बे औवा गुबै खौ बानायबा औवा गुबै आरो फिसा जायो गिदिर जाया मजबुत जाया उम
औ औ थारैनो माने औवा बुरखा होयोबा खौ होयोब्ला गोबावसिन आरो अजन ब लाखिनो हानायबो जायो आरो।
औ। गोरा जानानै थायो आरो।
दा बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि थिंजाय ओ गायनाय फुनायफोरा माबायदि सोलिगासिनो दङ।
दा जोंनियावथ अखा हानानै दाख्लै खोथिया फोसावनाय जादोंमोन गामियाव बिदिनो खोथिया फोनाया सोरनाबा दैया जमा
अ।
दैया उसिनानै फैयो आरो दाथ दाख्लै बे साननैसो सिगां अखा हानानै दैया लोमफैनानै माने खोथियाखौ माखासे
अब्ला माने खोथियाया फुजाथनाय जायाखै
ओ बिदिनो माखासे फुजा थहां फुजाहां फुजाहां जाबाय आरो ओमफाय माखासेया बिदिनो
औ ए अब्लाथ बिदिबाथ एसे जारलायानो नौंगौ।
उम।
अब्ला ओ आं थानो नोंथांमोननि जायगाया दा जाबायदि फोरमायदों नों एसे दै ब' नालाय एसे सिगां खोथियाखौ फोनानै। ओ खासिया। फोर गायोब्ला साबसिन जागोन नामा।
ओ बेखौथ'
खासिया गायनायाथ जों गामियाव गाया गायाना लेवसियाखौ गायजोबनाय जायो औ नोंगौ आरो बांसिनै नोंसिनि ओ गामि ओनसोलाव मा माइखौ गायनाय जायो आथिख ओरैनोथ बा आंबो बांद्राय बे माइ आबादावबो आं थांनाय जाया नालाय नंगौ नंगौ माखासे माइफोरनिखौ नामखौ इसे औ
मिथिलाय लाङा आङो उम ओरैनो नोंथांमोननियावलाय मा मा माइथो गायो?
जोंनियावथ' आथिखालाव बेसेबां मान नि जेनेटिक ओ मोजां जोलै माने बेखौनो बांसिन फकास खालामो। ओैरै रन बेद बाहादुर
औ
जना आरो गोदान गोदाना बिसिबां मोजां माइ फैयो बेखौनो माने ओ फल खालामनानै गायो आरो टाइगार ओरै जोसा माइब्रा नङा नङा बेखौ खुद गावब गाव माबायाव बाय बायनांगौ जायो। बे औ मुलि फानग्रा दखानाव बाय नांगौ जायो आरो सरखारनिफ्राय गैया बिदि मोननाय सुबिदा गैया सरखारनिफ्राय ए सरखारनिफ्राय बिदि मोननाय सुबिदा गैया।
औ ओमफाय नोंथां बे फोरबोआवदि बाहायो ना माइब्रा जोसा बेफोरबायदि माइ आबादखौ दा बेसिबां जौखोन्दो गायो नोंथांमोननि गामियाव? औ
गायनायथ' बिजनेस पारपसाव फ्राय गायनाय जाया ओरैनो मावबा न'आव जानो मागोनि बैसागुआव एसे जौ संनो बिद दोननानै बिगानै बिगाथाम बिदिल' गायो आरो खिन्थु आथिखालाव ओ जुदि जों बुरजा गाय ओ माइखौ मोनोबा मिलाव होनानै जों एसे टाउन मोखांफोराव फानफैयोब्ला सेरसेयावनो जौ से नैजि ओ सेजौ बाजि गाहामाव फाननो हायो टाइमाव गोबां मुलाम्फा आरो
औ नाथाय आथिखालाव बे जोसा आरो माइब्राखौ गायबाङाना?
नोंगौ।
उम जोंनियावबो बिदिनो जोसा माइब्राखौ बिदिनो ओ जौसेयाव थामजि पारसेन्टसो न'खराल' गायनाय जायो बेनि उनाव जाय न'खरा गायदों बेनिफ्रायनो फोरबोफोर जायोबा बिदिनो मागो बैसागो फोराव नो बायनानै लायो आरो बिसिनिफ्रायनो
उम
समबार समबाराव एसे नांबावगौ जोंहा ओरै आथिखालाव ओ मोस सौजों हालौवो ना ट्रेक टरजों हालेवनाय जायो ओ आथिखालाव बा जों गामियावनो मोसौआ गैबाङानो ओ बांसिनानो ट्रेक्टरजोंनो हाल एवनाय जायो नंगौ नंगौ आरो गाय-गायनाया गायनाया मा मेसिनजों गायसै नामा नोंथां?
ओहो मेसिंजों गाया नोंथां दासिमबो आखाइजोंनो गायो।
आखाइजों ओ मानसि हिनजावफोरखौ लेंनानै गायनांगौ जायोना नोंगौ सानसेयाव बेसेबां नंगौ नंगौ सानसेयाव बेसेबां होनो गोनां जायो? गायनायनियाव
गायनायनिया सानसेयाव ब्रैजौ रां लायो
ब्रैजौ बुरजायानो जाबाय माथो देग्लायनि जायो ना बिनि सिगां बोसोरनिफ्राय सोलिासिगोन बोसोरनि बा बोसोरसे बा बोसोरनै सिगांनिफ्रायनो बिदिनो थामजौ बाजि थामजौ बाजिनि सोरबा थामजौ बाजि लायो सोरबा नंगौ आरो बिथां जायफोर हौवाफोर हौवाफोरनि थाखाय बेसे बांसे होनाय जायो आलि खोनाय आलि
आलि खोनाया बिदिनो ब्रैजौ जानायजों जाहोनांगौ आरो जायफोर
अब्ला हौवा आरो हिनजाव बेहाय माबानायानो जायो ब्रैजौआनो गोग्लैयो ओमफ्राय हौवाफोरनि थाखाय हौवाफोरनि थाखाय खाम जाहोनांगौ।
औ नङा हिनजावफोरनि थाखायबो माइ गायनो हाजिरा लाबोयोबा?
औ औ ब्रैजौ होयोबा अ आतसा आतसा। अब्ला ओंखामा कम्पालसारि होयोबा औ औ गामियाव सिनायनायखौ लानाय जाबाय नालाय ओंखामखौ कमपालसरि खालामो मानो होनब्ला थायोना ओंखाम जानो न'आव थाङोब्ला आरो नों मा बुंनो गामियाव
बेनिखायनो न'आव बेयावनो
खामानियाबो गोरलै नङा नालाय खामानियाबो गोरा जायो अखायाव सान्दुङाव हाब्रुआव गाग्लिनानै गायनाय जायो नालाय। जेबो नङा जोंनि बर'आनो जोंनि बर'आनो मावदों नङा होमबा बे खामानिखौनोनो जोङो आरो एसे खम बेसेनाव लुबैनानै गुबुन हारिखौ सोयोबा बेखिनियानो जोंनि न' खाथिनि मानसियानो जानो आन्दायबावगोन।
औ नंगौ नोंथां दे नोंथां। नोंथां होनबा नोंथांजों सावरायनाया जोबोद गोजोननाय मोनबाय ना नोंथां औ। दे नोंथां दे।